खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा
औ दङ नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नों
औ बिदिब्ला आङो नोंनाव बिदिनो बर' हारिनिनो मोनसे ट्रेडिसनेलफोर आरोना जेरै माखासे से बाथोनफोर बिदिनो नाफाम बाथोनखौ बोरि बानायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा
बिदिब्ला आं जागायनोसै नामा नोंथां
औ औ दे
ओम जोङो हायो नाफामखौ हायो सिगाङावहायो नाखौ हायो बिलोफ्राव एबा ना गुरनानै लायग्रोनानै जोङो न'आवहाय लाबोनानै जों नाखौ हायो मोजाङै बासिनानै नाखौ सान्द्रि एबा संग्रायफ्राव मोजाङै गोरान फोराननानै
लांदां
जोङो
हेल'
गोरान मोजाङै फोरान फोरानग्रोनाय जायो आरो ना
औ औ
खोनादों ना नोंथां ओम बिनि उनावहायो जोङो नाखौ हायो माबायाव उवाल आव गोरानै देनाय जायो।
औ औ
ओमफायहायो बेनि उनाव गोरानै खालामनानै जोङो उवालाव देनाय जायो आरोना नाखौ ओमफ्रायो देनानै जोङो जेब्ला दुहु दुहु जायो नाया अब्ला अब्ला जोंङो सामसफोरजों एबा खोस्लिफोरजों एरखांनानै हायो बयाम एबा गोदोनि दिनावथ जोंङो नाफामखौहाय हासङावसो सोयोमोन।
औ औ औ
दानिया हायो बिदिनो बथल भयामफ्राव सोबानो जासै आरोना ओमफ्रायायो जोंङो औ ओमफायहायो नाफामावहाय बिदिनो जों नाफाम बानायनायावहायो थास' दादुलि आ
औ औ थास' जु दालि औ।
औ
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंनो नोंथां ओमफ्रायो जोंङो माहोनो थालिर बिलाइ गोरानखौ लानानै हायो जोङो बे हासुङाव गोरा माथुनानै दोननाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय बिनि उनावनो जोङो माबाखौ मा होनो नाफामखौ हायो बिदिनो सबथासे सबथासेबो नांद्राया आरो ना ओमफ्रायो जोङो बिनिफ्रायहायो एसे एसे हायखां हायखां एवनानै जानाय जायो आरोना नाफामखौ। नाफामा जानो जोबोद गोथाव जायो।
औ जेरै फुंफ्रावबो औ ओंख्रि गैयाबाबो म म
सोला जानो गोथाव जायो आरोना। ओमफ्राय ओमफ्रायहायो नाफामाथ' जोंनि बर'निनो मोनसे बेबो ट्रेडिसनेल बाथोनावनो गोलैहैखाबाय आरोना।
औ औ बेनो मेेनखा ना जोंना माने बर'नि गेजेरावहाय। औ
ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो सा हागोन नामा मा मा बाथोन जानो मोजां मोनो?
अ बिदिनो हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो बिनि बागै?
औ औ मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' बर'फ्रा गोबां बाथोनफोर जायो आरोना। हेलौ नोंथां औ खोनादोंना औ। माने बिदिनो बरफ्रा गोबां बाथ अ माने गोबां बाथ थोनफोर जायो आरो ना बर'फोरा औ खोनादों बिदिनो बर'फ्रा गोबां बाथोनफोर जायो आरोना हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनादों।
हेलौ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओं दास
औ औ औ अ माने बर'फ्रा बिद बिदिनो गोबां बाथोनफोर जायो आरोना औ। जेरै ना बाथोनफोर आरो नों दानिसो बुंलांनाय बायदियैनो नाफाम बाथोन जेरै ना गोरान बाथोनफोर आरो फान्थावफोरखौबो सावनानै बिदिनो सिफ्लेनानै बाथोन खालामनानै जायो आरोना। औ आरो बिदिनो बहलफोरखौबो बाथोन जानाय नुनो मोनो।
औ औ।
आरो बिदिनो गोबां बाथोनफोर जेरै
ओं।
उम हालदै गोथां बाथोनफोरखौबो देनानै जायो बर'फ्रा माने बेफोरखौ औ बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो आङो। इसे इसेयैनो। नोंथाङालाय मा मा नाफोरखौ जानो मोजां मोनो?
आंथ' इदिनो नाफोरखौ हायो ओं सालानिखौसो जानो जायो आरो ना।
औ औ।
आङो इदिनो नाफोरखौथ' हो नाफोरखौथ जानो मोजां मोना मा होनो इदिनो सालानि नाफोरखौल'सो जानो मोजां मोनो आरो ना जेरै इदि ना सान्दा ना ख्रस बेफोरखौसो जानो मोजां मोनो आर ना आङो नोंथां जेहोनबाबो इद बिदिनो नाफामफोरखौ नाफामफोरखौलाय जानो जेबो मोना ना गोरानफोरखौ जायो आरोना इदिनो ना फिथिख्रि गोरै बेफोर गोथां गोथां बुस्थु नाफोरखौ हायो जानो एसे बोरैबा मोनो नोंथाङालाय? बेफोर नाखौ जागोन ना जाया?
नाफोरखौहाय औ औ खोनादों नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
इलिब औ औ बिदिनो। नाफोरनि गेजेराव आं बांसिन नास्राय गोरि बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोना। हेलौ नोंथां? खोनादों औ इदिनो औ नास्राय गोरि बिदिफोरखौ जानो मोजां मोनो। जेरै बालाबाथिया फिथिख्रि बेफ फोरखौबो फ्राय एवबा जानो मोजां मोनो आरोना।
औ औ नोंथां।
औ औ बिदिनो बिलाहिफोरजों जानो मोजां मोनो आरो मैथा फोरजोंबो औ बिदिनो बहलफोर।
औ
बिदिनो गोबां ना गिदिरफोरखौ खुमब्रा गोरलैफोरजों औ आरो नारजिफोरजों जानो मोजां मोनो आरोना आङो।
औ औ नोंथां।
औ औ
औ
हेलौ नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ
औ नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा?
औ औ माने नोंथाङाहाय बिदिनो आरोबाव नाफोरखौ मा मैगंफोरजों जानो मोजां मोनो नोंथां?
नाफोरखौथ' ना गोरानाथ' हायो थास' आथिंजों जानो जोबोद गोथाव। आरो मैथा मैथा मैथा गोजाजोंबो जानो गोथाव। ओमफ्राय हायो इदिनो बो- फलफोरजोंबो जानो गोथाव आरोना नाया। नागोराना। औ खोनादों नोंथां। हेलौ औ ओमफाय हायो ना गोरानाथ' बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरजोंनो जाजायो।
औ
ओमफ्रायो ना गोथांफ ना गोथांफ्राबो बिदिनो मा होनो ओ थास' आथिं बहल मैथाफोरजोंनो जाजाजोबो बेफोरबो। आं गोथाव मोननायाथ' आरो थास' आथिंजों ना गोरानजों बांसिन गोथाव जायो आरोना। ओमफ्राय ना गोराना मैथाजोंबो जोबोद गो-गोथाव जायो।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि राय्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों।
हेल'
औ खोनादों।